औ खोनादों नोंथां। औ। औ औ खोनाबाय नों
उम। गोजोन बेलासे समनि नोंथांसिम गाहाम हामग्लायनाय जासिहरनाय जाबाय।
औ औ औ नोंथां। औ खोनादों नोंथां।
नोंगौ नोंथां बिदिबा जोंमोन टपिक औ औ खोनादों। नोंथाङा दा मा मा खालामगासिनो दङो?
ओ दासान्दि आङो बिदिनो साहा लोंदोंमोन दानि कापसे एनि फ्राय दा दसे उनदु दं आरो
उम होमबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव जों सावरायनो नंगौ नोंथां जों बिदिबा जों बिदिब्ला जों आबादनि आबादनि सायाव सावरायगोन गोदोनि आबाद मावनाय बा दानि आबाद मावनाय नोंथाङा मा नुनो मोनो एबा नोंथांमोननि एरियायाव मा मा आबाद मावनाय जायो?
जोंनि ओ ओनसोलावथ' ओरैनो जोंहाथ' मिथिखायो जोंहा जिहेथु ओ जोङो बर' सुबुं माहारि जेराव जोंहा माइ आबादजोंनो सोनारनानै थायो लोगोसेनो जोङो बायदिसिना बायदिसिना जोङो गुबुन गुबुन उफेरा जोंङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जों जेराव लेस्राफोरखौ जों मावनानै जायो जेराव जोङो ओ आलु मावनाय नुनो मोनो भिन्दि बेनिफ्राय बानलु बिदिनो बायदिसिना जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनाय जायो। जों जेराव थारुन थास' बेफोरबायदिनो जोङो आबाद मावनाय जायो जोंनि ओनसोलावथ' दा ओ माइ आबादाव जोबोद ओ बिजि जानाय दङ बेस्थ' जानाय दङ मानसिफ्रा खामानि मावगासिनो जेराव ओ जोंहा माइ ओ खोथिया फोनानै दा जिहेथु दुब्लियावनो जों खोथियाफोना दोनबाय जेराव खोथियाफोरा दा जोंनिया एसे एसे जौगानो हमदों बेनिफ्राय जोंहा दङ ओ जिंखा जिंखाखौबो जोङो ओ बिदिनो बाजारफोरनिफ्राय जोङो जिंखिया बेगरखौ लाना फैनानै ओ बिदिनो न'आव जेंसिफोरखौ थु फिनानै जोङो ओ बिदिनो माबाना दोनदों आरो जेराव जों फिथाइबो थाइदों लोगोसे ओ जोंहा मोनसे ओरैबायदि ओ उसुबिदा जाना होबाय जेराव जोंहा जिंखिया ओ जिंखा फोदोंमोन ना बेवहाय एम्फौआ सुदों माने बेनिफ्राय एम्फौ सुदबा मा खालामनो जोंहाथ' जेबो राहा गैया एम्फौ सुनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय अब्ला जोङो मा खालामनो उफाय गैया दिनैनि समा जिहेथु जोंहा ओ बिगियानजों ओ दाजानाय मुगा जेराव जों बाय दिसिना जोङो ओ रासायनारि रासायनारि जोङो मुलिफोर मोननो हायो बेफोरखौ जों बाहायनो गोनां जादों दिनै जोङो ओ मुलि बायना लाफैनो गोनां जादों बाजि रांनि बेनिफ्राय जोङो बेवहाय मायबा मोनसे फिसा गजा बायदि माबादों आरो मुलि बेखौ होना होदो जोङो। सोंसियाव बेनिफ्राय एम्फौफोरा बेखौ जानानै माने आनदायदों आरो बेनिफ्राय दा जिंखियाफोरा खाया जोंहान एसे मोजाङैनो जहा दङ ओ बिदिनो जोंहा दङ लेस्रा दङ फाथो दङ लोगोसे थालिर आबाद गोबां रोखोमनि ओ जोंनि ओनसोलाव आबाद दङ दिनै आबाद बुंनो थाङोबा जों दिनै गय आबादफोराबो जोंनिजों गोबां जायो आरोना जेराव ओ जों गय आबादफोरखौ मावनानै गोबां रां आरजिगासिनो जोंनि ओनसोलाव ओ जों गय फुलि फिसा फिसाफोरखौ दिनै जोंनि ओनसोलावथ' ओ गय फुलि फिसायावनो फांसेयाव थामजि रां नैजि रां बिदि आरो जुदि ओ गय फुलिया जुदि गे गेदेरल्बा फ्राय बेवहाय जोङो बाजि द'जि रां मोनो जेराव जोंनि ओनसोलाव गोबां गयनि बागान दा बानायगासिनो दङ ओ बेयो बोसोरै थायबाय थायो आरो ना गया जेराव जोङो ओ खायसेया बिबारावनो फानो गय ओ बिबार बारब्लाथाय बिबारावनो दागैनो फानहर थायो आरोना गय बागानखौ लोगोसेनो ओ खायसेबा एसे गयफोरा राफुनाय गोरलै फिथाइ थायोबाथाय फानो दा बिदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव सोलिबाय दङ लोगोसेनो जोङो बायदिसिना आबाद जोंनि ओनसोलाव मावनाय जायो बायदिसिना बेसरफोरबो मावनाय जायो नाथाय ओ दानि समाव जों बेसर मावनायखौ नुनो मोना मानो होनोब्ला ओ जोंनि हाफोरा जिहेथु ओ दैज्लां समाव जोंहा ओ गोबां दै जायो जेराव जोङो माइ आबादखौनो ओ बांसिनानो मावो ओ जोंनि ओनसोलावथ' दा माइ आबादनि खोथा बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ गोबां रोखोमनि रनजितफोर मावनाय नुनो मोनो बाहादुर दा बायदिसिना रोखोमनि माबा सत्तुर पसत्तुरबो फैदों जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो दिनै ओ गोबां ओ आबाद मावगासिनो दङ जेराव जोङो गावनि न'खर सुंथानो थाखाय ओ बायदिसिना आबाद जोङो ड्रागन फोरबो फैदों जोंनि ओनसोलाव दिनै बायदिसिना दिनै जोङो बोग्रि जाय आबादारि दियो गोदो गोदाय जों बैग्रिफोरखौ जाया बासिनो गारहरोसोमोन दा बेफोरबायदिनो जोंहा हाइब्रिद बैग्रि फैदों जेराव जों बेखौ जानानै जोबोर गोथाव मोनो गोदै दा बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव गोबां आबाद मावदों नाथाय बायदिसिना जोंखौ मिथिंगायारि खैफोदा ओ जोंनि आबादखौ गाज्रि खालामो जेराव जोङो बादालि बादालिफोरा फैनानै हराव जालांजोबो बैग्रिफोर खौ अब्ला जोङो बायदिसिना बेवहाय जोङो खायसे जोङो नेटफोर सोंनो गोनां जायो बेनि गेजेरजों जोङो गोबां नेनायनि गेजेरजों जों दै होनो गोनां जायो बा मा बायदिसिना जोङो रासायनारि जों मुलि बाहायनो गोनां जायो जायनि गेजेरजों जोंनि आबादा ओ एसे मोजां जायो आरोना नङाब्ला जोंनि आबादफोरा गाज्रि लांनायगोरो ओ लोगोंसे जोंनि दैसा ओनसोलफ्राव जोङो मुुसुरफोर मावनाय नुनो मोनो गोदो गोदायनि समाव बांसिन सबायफोरबो मावोमोन नाथाय आथिखालाव ओ बांसिनानो जोङो नुनो मोनलिया मुसुरफोर मावनाय नुयो लोगोसेनो मुला आलु खौ ओ बान्दा कबि फुल कबि बाय फोरखौ जोंनि ओनसोलाव मावनाय नुयो काक्रेल बायदिसिना आरि। औ बेनिफ्राय जिहेथु दिनैनि समाव ओ बायदिसिना जोंखौ बिगियाननि गोहोमा खोख्लैबाय दा गोदो गोदायनि आबाद मावनाय आरो दिनैनि आबाद मावनायनि गेजेराव माबायदि फाराग नुदों नोंथाङा लोगोसे ओ‌ जोंनि ओ ओनसोलफोराव बा बर' सुबुंफोरा रांखान्थियारि बिथिङाव माबायदिहाय जौगानो हादों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नंगौ नंगौ उम नोंगौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंङो आबाद समाज हिसाबै दिनैफ्रायनो आबादखौ मावो नाथाय दिनैनि मुगायाव जोङो आबाद मावनायनि बेलायावसो सोलायनायखौ जों नु नुनु-नुनो मोनो नंगौ। गोदो जोङो मोसौनि जिथुनाखि गोबोरखि होननानै बुंङोना हासार गोबोर हासारदो गोबो गोबोर हासारदो जोङो ओ आबाद मावोमोन नाथाय जों दिनैनि दि दिनैनि दिनाव जोङो गोबोरखौ जों औ जों खम मोननाय जायो एबा जोङो मोसौनि जिथुनाखि सु-सुबुं अनजिमाया खम जानाय लोगो लोगो दिनै मोसौनि मोसौ मोसौआ जिथुनाखि जोंनि गेजेराव एबा गैलिया जायनि जाहोनाव जोंनि गोबोरखियाबो खम जालांनायखौ जों नुनो मोन्दों। एबा जों गोबोरखौ नुनो मोना जायनि जाहोनाव जोङो रासायनारि हासार होनानै जों बे इउरिया बेफोर हासारखौ जों होनानै आबाद मावनाय जादों जेरै जोङो गोदोनि दिनाव जोङो जोङो हालेवनानै बेफोरबायदिनो जोङो गायोमोन एबा फैयोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बेफोर जोङो खौनिफ्राय जो एसे सोलायनायखौ जोङो मोनो जेरै जोङो माइ आबाद होननानै बुंनांगोन जोङो गोदोय जों माइ आबादखौ मावोबाथाय जोङो हालेवनानै जोङो हाब्रु खालामनानै माइखौ गायोमोन। नाथाय जोङो उम उम माइ गायो गायोल'मोन नाथाय जों दिनै दिनाव जोङो माइखौ जों गायनाय लोगो जों रासायनारिक हासार होनानै जोङो माइखौ मोजां खालामनाय एबा मोजां खालामनायखौ जों नुनो मोनदो दों आबाद होननानै बुङोबा जोंनि मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोर जायो जेरै जोङो बेबायदिनो जोङो बेसर आबादखौ जों मावना जायो आलु आबाद जोङो मावनाय जायो मटर आबाद जों मावनाय जायो बे नोंथांङानो बुंलांखाबाय इसोरनो कबि आलु बिलाहि बेफोरखौ जोङो एबा जोङो मावनानै एबा रां खामाय बेबो जों थिन-दिन बेसर आबाद मावनानै जोङो जाफुंसारनायखौ नुनो मोनदों नोंगौ गोबां बिगा बिगा आलु आबाद मावनानै जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो जाफुंसार बे समबाव नुगासिनो नंगौ। जोङो दै दैज्लां बोथोरजों गोरोबनानै मा मा आबाद मावो होननानै बुङोबा जेरै लांखाबाय भिन्दि गोबां रोखोमनि जिथुनि दैज्लां बोथोरावनो जिथुनि आबाद मावो बे आबादखौ जोङो मावनानै। गायनानै जेनि फिथायखौ जों गुबुन दाबसे जायगायाव बा जोंनि खाथिनि हाथाय बाजाराव जों फानहैयो बा फाननानै जों माखासे रां मोनो आरो बे रांदोनो जों नखर संसारखौ बा सालायनाय एबा सोलिनाय जायो आरो नंगौ। सोलिनाय जायो नंगौ। रां रांखावरि गोदोनि आरो दानि। बा गोदोनि आरो दानि बिदिनो आबाद मावना आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला नोंगौ जों आबादनि आबाद मावनाय बिथिङाव जोङो गोदो समाव जोङो आबाद मावोमोन नाथाय जे गोदोनि दिनाव एसेबां बेमार आजारबो मैगं थाइगं जिथुनाखि। जिंखाया मैगं माबा। नोंगौ जोङो दिनै आबाद मावनायाव जोङो आबाद मावनो गोनांब्लााथाय माखासे जेंना जेंसिजों जों मोगा मोगि जानो गोनां जायो जेरै जोंनि मैगंफोरा ब्लाइड नाङो ना जायगायाव बानलुफोरा ब्लाइड नाङो बेमार नाङो माखासे मेसिन होआबाथाय मेडिसिन होआाबाथाय दिनैनि दिनाव जोङो मैगंफोरखौ गायनो हाला माखासे। बेमारफोर जेरै जोङो एम्फौफोरा दिनैनि दिनाव बांद्राय। जालांनायखौ।
औ औ।
मोनसै जेरै मुलि नङाबानो जेबो जेरैनो बानलु आबादखौनो बुंनांगोन बानलु आबादखौ जों गोबां मुलिनि गेजेरजों जोङो गोबां मुलिनि गोनांथि जायो बे बानलु आबादखौ मावनो गोनांबाबो जेरै जों कबि होननानै बुंनांगोन कबि जुदि आबाद मावोबाबो जों गोबां रोखोम मुलिनि गोनांथि जायो जायनि जाहोनाव जों बेखौ जानानै जोंनि देहायाव माखासे माखासे गाज्रि। रोखोमनि जों बेमार आजार जानायफोरखौ जों नुबोदों जेरै जों किडनि प्रब्लेम माखासे मेगननि प्रब्लेम बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जोङो जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों नोंगौ जोंनि जिथुनिखि दिनैनि थासारियाव जिथुनि जिबायदि आबाद मावदों बैफोर आबादाव आबादाव जायनि जाहोनाव सासे। खितियकआ माखासे मोननो गोनां मुलाम्फा बे मुलाम्फाखौ मोननो थाखायसो मोनसे थांखिनि गेजेरजोंसो जों आबादखौ मावनाय जायो। बेनि थाखायनो माखासे। माखासे जोंनो नांगौ जानाय बेनि थाखायनो जिथुनिखि जोङो गावनि जिथुनाखि खेथि खेथि बा। खेथिखौ बोखांना लाखिनो थाखाय बेफोरखिनि माखासे मेडिसिनफोरखौ जोङो बाहायनानै जों खेथिखौ मावनाय जायोबा जों आबादखौ बोखांनाय जायो नंगौ जोङो नंगौ जोङो गोदोनि दिनाव जोङो आबाद होननानै बुङोबा जेरै आसु माइ आसु आबादफोरबो माइ। आसु आबाद होननानै बुंनानै नोंथाङा मिथियोना आसु माइखौ!
औ एसे एसेल खोना।
औ बैफोर आबादखौ जोंनि गोदोनि दिनाव मावना जायोमोन नाथाय बेखौ दिनैनि दिनाव नुनो मोनला दिनैनि दिनाव ओरैबायदि जालांबाय माखासे जोंनिथिं माखासे आबाद मावो माइ आबाद मावो माखासे गोदान गोदान आदबनि जोंनियाव आबादफोर जोंनाव बोसोरै बोसोरै गोदान गोदान आबाद बा माइ फैबाय थायो नाथाय बैफोर आबादखौ जोङो सम मथे मावाबा एबा सम मथे जोङो गायनो मोनाबा बे आबादा मानो होनबा बे माइआ फिथाइ थाइनो नागग्रा एबा फिथाइया खम जायो जायनि जाहोनाव जों बोथोर। खौ जों नेबा नेबालासिनो जोङो नेबालासिनो माखासे आबादफोरखौ जोङो अखाखौ नेयालासेनो बोथोरखौ नेया लासिनो माखासे जोङो गोजाननिफ्राय फरनिफ्राय दै लाबोनानै गोजान बरिनिफ्राय जों दै लाबोनानै माखासे आबादफोरखौ एदभान्सै मावनाय जायो थिग बेफोरबायदिनो जोङो आबाद जों माखासे आबाद मावनानैबो जोङो जोङो माइ फाननाबो जोङो नखर संसार सोलिनो हायो बिदिनो जोंनिथिं दाथ दैज्लां बोथोर एबा माइ आबादाबा बरफोरनि थाखाय मोनसे एंगारहायै बाहागो होननानै बुंनांगोन माइ आबादा बरफोरनि थाखाय एंगारहायै मोनसे बाहागो माइ आबादखौ मावनानै जिउआव जों जाफुंसारनांगोन गोदोनि सुबुंफ गोबां हाजार हाजार बिगा बिगा माइ गायोमोन नाथाय दिनैनि जिथुनाखि सुबुंफोरखौ जोबोद खम बिबांनि एबा माइ गायनायखौ नुनो मोनो नोंगौ गोदोनि आबाद मावनाय एबा दानि आबाद मावनाय गोदो ज मोसौजों हालेवनानै माइ गायोमोन गोजोजों मोसौजों हालेवबा खना खनलाजों हालेवजोबनानै जोङो माइ गायनो हायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो ट्रेक्टरजों हालेवो ट्रेक्टरजों हालेवो ट्रेक्टरजों हालेवनानै जों खना खनला जोङो हालेवो नाथाय हाफोरा मोजां सेवा सेव हाफोरा सेवनो नागिरा हाग्राफोरा सेवनो नागिरा जायनि जाहोनाव जों गोथां गौरा माइ गायनाय जायो गोथां गोरा माइ गायनायनि जाहोनाव जोंनि आबाद बिथिङाव जोङो आबादखौ जों जोबोद खम मोननाय जायो नोंगौ। जोङो गोबोर हासार गैयैनि जाहोनाव दिनै मोसौ गैयैनि जाहोनाव जोंनि दुब्लि बारिफोराव हाग्रा जालांनायखौ जों नुनो मोनदों हाग्रा जालांनायनि जाहोनाव जायनि जाहोनाव आबाद बोथोराव जों गोबोर गैयैनि जायो हासार गैयैनि जाहोनाव जोंनि आबाद मावनायाव जोबोद जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानां होननानै बे समाव आं बुंगोन नोंथां।
औ औ नोंथाङाथ दा ओ गोबां बाथ्रा। फोरमायबाय आबादनि सोमोन्दै दा नोंथांनिख्रुइ ओ नोंथांनिसिम साबायखर। बावहरबाय दा जिहेतु जोंहा समाबो गैला जोङो आबादनि सोमोन्दै गोबां रायज्लायबाय। गोदो गोदाय माबायदिहाय आबाद। आबाद मावोमोन आरो दिनैनि समाव माबायदिहाय आबाद मावो। बेनि सोमोन्दै जों गोबां। सावरायबाय। दा बिदिब्ला दोनथनोसै नोंथां।
समाव नोंथांजों बेफोरबायदिनो सावराय मोनबावगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय।
औ औ नोंथां दे दे औ।